औ नोंथां खोनादों दे बुंनायसाय औ खोनादों खोनादों।
दायो नोंथा ओरैनो दं ना?
औ दंथ'यो ओरैनो नोंथां।
अ 'थाङो अब्ला जोङो नोंथां। जिब जुनारनि सायाव सावरायनोसै नामा जों नोंथां?
जिब-जुनारनि सायाव।
औ।
सावरायजागोन नों ओ दे बिदिब्ला जिब-जुनार होनोब्लाथ' ओ न'आव फिसिनाय जिब-जुनार ना नोंथां?
औ नोंथां न'आव फिसिनाय।
औ ओ न'आव फिनाय जिब-जुनार होननानै बुङोब्लाथ' जेरैबायदि ओ सैमा दं, मावाउजि दं, अमा दं बोरमा, दं मोसौ दं। गोबां रोखोमनि जिब-जुनारखौ न'आवहाय फिजायो जेरैबायदि बेफोरबायदिनो ओ बेफोरजों लोगोसेनो दाउफोरखौबो फिनाय जायो मानोना ओ ओ मोसौफोरखौ फिनानै मोसौखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो थिग बेबायदिनो मोसौआ गोबां खामानियाव होयोदि जेरैबायदि आबादारि -फोरनि थाखाय हाल एवनायाव खामानि होयो बेबायदिनो ओ मो-ओ मोसौ गाय फियोब्ला बिनिफ्राय गाइखेर मोनो आरो फिसा बारि लांबाय थायो बेबादिनो गाइखेरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो बेबादिनो ओ खायसे खायसे न'खराहाय ओम मोसौनि गाइखेरखौ फाननानै गोबां ओ गावनि न'खरखौ सुंथाबोगासिनो दं आरो नोंथां। बेबायदिनो बोरमाफोरखौबो फाननानै बोरमाफोरखौबो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंनि गामि ओन बहाय ओ आथिखालाव नुनो मोनो जि बोरमा फ्राम अमा फ्राम। दाउ फ्राम बायदि फ्राम बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंनि गामियावबो दङ बोरमा फार्म बानायनाय आरो अमा फार्म बानायनाय आरो गोबां फार्म बानायनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो बेफोरखौ बानायनानैहाय बेफोर बेफोरखौ बानायनायाव गोबां खस्थ' जायो नाथाय बेफोरखौ नाजानायनि गेजेरजों आथिखालाव गावनि गावनि नांगौखौ सुफुंबोनो थाखाय बेफोरखौ मावनानैब्लाबो आथिखालाव ओ रां खामायबोगासिनो दं आथिखालनि ओ आथिखालाव जों ओ जोंनि जोंनि ओनसोलावहाय लाइमोन सेंग्राफोरखौबो ब्रयलार फार्म बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ओ मानोना गासै सुबुङानो साख्रि मोनजोबा बिनि थाखायनो माबा मोन सेबाबो मावनानै जानांगौ नालाय बिनि थाखायनो बेफोरबायदि ओ दाउ फ्राम अमा फ्राम बानायनायखौ आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव एबा गामिफोराव नुनो मोननाय जायो थिग बेबायदि दिनो जोंनि लोगोफोराबो ब्रयलार फार्म बानायनानै ओम ब्रयलार फ्राम बानायबोगासिनो दं आरो अमा फ्राम बानायनोबो नागिरनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय जादों आरो नोंथां। अमाखौ लानानैबो गोबां ओ अमाखौ लानानैबो गोबां रां आरजिनो हायो आथिखालाव मानो होनबा अमा जानाया आथिखालाव बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं जेरै बर' हारियाल' अमाखौ जाया गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो अमा खौ जायो आरो दा आवग्रिनो हादों बेबायदिनो खौबो ओ गोबां मोसौखौबो गोबां फिसिनानै उम फाननानैहाय रां खामायनो हायो जेरैबायदि मोस मोसौ होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ मानो होनब्ला मोसौआ आबादारि फोरनि थाखाय जोबोद गोनां आबादारिफोरनो मोसौ गैयाब्लानो जायामोन गोदो गोदाय नाथाय आथिखालावसो एसे गोदान मुगाजों लोगोसे एसे सोलायबोनानै आथिखालाव ट्रेक्ट- ओ ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नाथाय गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि गैयामोन नालाय बेनिखायनो मोसौआ जोब जोबोद गोनांमोन नाथाय आथिखालावबो मोसौ मोसौआ गोनां गैया बेखौ बुंनो हाया मानोना मोसौ गैयाब्लानो जाया मोसौनिफ्राय ओ गाय खेर उम सुबुंफोरनो गाइखेरा जोबोद गोनांथि बिनिखायनो गाइखेर लोंनो थाखाय एबा गैखेर मोनलोंनो थाखाय मोसौ गाय फिसिनानै बेखौ फिसा जाहोनानै मोसौखौ एरहोनो लानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो मोसौआ गोबां रोखो ओ मोसौआबो गोबां रोखोमनि दं जेरैबायदि मोसौ जार सि मोसौ दिसि बेबायदिनो अमायाबो ओ अमायाबो अमायाबो हाइब्रिद दं आरो उम लकेलबो दं बेबायदिनो ओ दाउआबो आथिखालाव गोबां रोखोमनि मोनफैबाय आरो नोंथां जोंनि जायगायाव
नोंगौ नोंगौ थारैनो
बेबा बेन'आव फिसिनाय आरो न' फिसिनाय होनोब्ला सैमा मावजियाबो गोबां गोनांथि जानानै दं मानोना ह अ न'खराव सैमा मावजि गैयाब्ला हास्रि हास्रि मोनो खायसे न'खरफोरा बेफोरबायदि बुङो जेरैबायदि जोंनि न'खरावनो सैमा दं नालाय सैमाया माब्लाबाफोर गैयाब्ला जों सैमा सोंनाय खोनायाब्ला हास्रि हास्रि मोनो आरो बेबायदिनो फुंनि समावहाय दाउला गिसिराबा बोरैबा आ हास्रि हास्रि मोनो माने दाउला गिसिरनायजों माने ओ सोरांब्लानो दाउला गिसिरना होनायजों माने सुबुंफोरा सिरि मोनो बिनिखायनो उम दाउआबो जोबोद गोनांथि होनना सानो आरो नों थां मानो होनबा बर' न'खराव दाउफोरा जोबोद गोनांथि बेबायदिनो नोंथांमोननि जायगायावहाय ओ जिब जुनार फिसिनाय एबा बेफोरबायदिनो ओ माबायदि गोनांथि दं जिब जुनार फिसिनाया नोंथांमोननि गामियाव माबायदि सोलिगासिनो दं बिनि सोमोन्दै सुं द'यै बुंना होनो हागोन नामा नोंथाङा
अ हागोन नोंथां औ मा औ खोनादोंना नोंथां औ हागोन माने जिब जुनारा जोंनि थाखाय मोनसे न'खर सालायनायनि बिथिङाव जोबोर ओ सुंथानायखौ जोङो नुहरनो मोनो मानोना जिब जुनारनि गेजेरजों रांखावरि खामायनानै जोङो माखासे बिथिंखौ जोङो न'खरखौ सालायलांनो हायो ना नोंथां बेबायदिनो नोंथां जोङो ओ बोरमा होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो जोङो
ओं
बोरमाखौ आथिं थंब्रै नै गं थनै लान्जायगोनां बेखौथ' मिनथिखायो नोंथां
ओं
बोरमाखो
दे बुंलांबाय था उम
गाइखेरखौ लोंबा बिदिनो बोरमानिफ्राय खोनानो मोन्दों आरो गाइखेरखौ बोरमानिया मोसौनिफ्राय साबसिन दोल गोनांसिन जायो होननानै बिदिनो। बिदिनो बोरमानि गायखेरखौ खायसे खायसे जायगायावहाय सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो बिनि अनगायैबो जोङो बोरमाखौ थानायाव बाहायो। बिनिफ्राय जानानै जोङो दाननानै फाननानै रांखावरि आरजिनायावहाय जोङो न'खरखौ सुंथानायाव गोबां हेफाजाब मोनो। बिनि थाखायनो जोङो बोरमा या मोसौनिफ्राय एसे ओ मुलाम्फासिन होनना बुंनांगोन आरो मानोना बोरमाया द' मानजोंनो ओ बोसोरेै बोसोरेै बोसोराव खननै ओ फिसा आरजिनानै जोङो रांखान्थि अनसुंथाइ होनायाव थाब थाब देरनायनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ बोसोरसे बा बोसोरनै बा देर बोसोर बेफोरावनो फाननानै जोङो रांखान्थि फोरावहाय आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो दाउ दाउ फिसिनाय अमा जिब जुनार बिनि अनगायैबो जोङो आथिखालावहाय ब्रयलार फार्म बानायनाय बेफोरनि गेजेरजों जोङो माखासे अमा फार्म बयराम फार्म बिदिनो जिब जुनारखौ फिसिनानै जोङो ओ बिदिनो न'खरखौ सालायनायखौ जोङो नुलांनो मोनदों आरो गावनि गोबां रांखान्थि आरजिनायावबो जेरैहाय साख्रि बाख्रि गैयालासिनो जोङो न'खर आरजिलांनायाव बेफोरावबो गोबां हेफाजाब मोननायखौ जोङो नुहुरनो मोनदों बिदिनो सैमा, अमा ओ सैमा, मावजि, सैमा, मावजिनि गेजेरजोंबो जोङो मोनसे न'खरा ओ सिरि जानानै थानाय न'खरफोरा ओ गोमखाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों बिदिनो जेरैहाय सैमाया जोङो ओ जेब्ला सैमाखौ दोनो अब्ला जेब्ला मानसि फैयो बे सोङो जेब्ला मानसि गाज्रि मोजां बिदिनो सिखाव हाबनाय मानाय बेफोरखौ सैमाखौ बेङो होन्नानै न'खरावहाय फिनानै दोननाय जायो। बिदिनो मावजिखौ जोङो मावाउजियाव जे ओ न'खरावहाय माखासे जा माइ जाग्रा एन्जर बायदि आरिनि जिब-जुनार बिदिनो माखासेखौहाय जानायखौ जोङो जानायखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो मावजि खौ दोननाय जायो। जाहाथे बे एन्जरफोरा जोंनि माइफोरखौ खहा खालामनो हाया आरो मावजिया बेखौ रैखा खालामग्रा बिदि बेंनायनि हिसाबै जोंङो मावाउजिखौ दोननाय जायो आरो नोंथां फिसिनाय जायो। बिनिफ्राय ओ जोङो गोबां बिदिनो जिब जुनारनि गेजेरजों जोङो हेफाजाब मोनो आरो ओहोम बेफोरनि गेजेरजों राङादि राङा बायदि खामायनानै जोङो राङादि बायदि खामायनानै जोङो न'खरखौ सुंथानो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथाङा ओ मोसौनि जा गुन बेफोर गुबुनफोरखौ एसे बुंनो हागोन नामा?
औ बेबायदिनो मोसौनि गुन होनोब्लाथ' मोसौनि औ मोसौनि गुन होनोब्लाथ' मोसौनियाव मोसौखौ गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि मोसौ मोसौनि रोखोमा जेरैबायदि मोसौआ गोबां रोखोमनि
खोनायाखै नोंथां।
आरो बिदिनो मोसौनि रङाहाय रङाहाय गोबां रोखोमनि थायो। जेरैबायदि गोजा ओ। ओ जारोम गोसोम गुफुर बायदि ओ गाबनि थायो आरो मोसौफोरा। बेबायदिनो मोसौआ आथिं थोंब्रै, लानजाय मोनसे गन थाइनै खोमा फारनै बेबायदिनो
ओमफ्राय।
नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ मानोना बे मोसौ
मेगनाबो गिदिर गिदिर जायोना लोगो माबा नोंथां।
औ मेग-औ आबोबो फारनै दङ मेगनाबो गिदिर गिदिर जायो आरो ओ गोबां खोमोन थायो मोसौफोरनियावहाय। औ मोसौआ देरसिन जायो नोंथां। बेबायदिनो बोरमाजों रुजुनानै नायोब्ला मोसौखौ बोराजों रुनानैनायोबा बोर माबायदि जुदि ओ रु गोबां गिदिर आरो मोसौआ बोरमायाथ' बै फिसायानो
अ।
उम दा इ जाबाय अखाबो सिजा औ।
माबा बोरमाना खोमोना बांसिन ना मोसौना खोमोना बांसिन नोंथां अ। खोनादोंना नोंथां‌‌।
बोरमानिया अ बै बोरमा फेब्रा बोरमा मा बुङोमोन बेखौ ओ बे बोरमानिया बांसिन जायो आरो खोमोना औ बोरमा मेन्दानिया बांसिन
ए ए माबा बानायनो ना गिदिर गिदिर जाथारोना बोरैबा
औ बे बोरमाखौ नोंथांमोनहा फिसिया फिसिफेरबाय नामा?
फिसिनायखौ दस्रायाव नुला बायदों ओमफफ्राय बांसिन हारसाब्रासो फिसिनायखौ नुयो आरो नोंथां बिदिनो हारसाफ्रा बांसिन हगारलाबायनाखिसै जानोबो गोथावथार नोंथां।
बियो इसेयावनो माबा दुखु मोनो माने जे जेबो खालामनो हाया बे बोरमाखौ गोबां आल लानांगौ जायो
ए ओमफ्राय आं जोंहा जानो गोथाव मोनो नोंथां।
नंगौ जानोलाय गोथाव दिसि बोरमाया जिबायदि दि गाइखेर गाइखेर मोनामो ना थाय बे बोरमाया मोनामा आरो नोंथां। बिनिखायनो ओं नोंथाङालाय बोरमा बेदर जायोना जाया?
जायो नोंथां गोथाव मोनसोगारो आङो दाबो नै नोंनि होननाय बाथ्रा खोनानानै खुदै गबाव बायसो जानो लुुबैलायबावबाय
ए र' नोंथां बिदिब्ला माब्लाबा ज' औ नोंथां। बिदिबा माब्लाबा ज'नो लोगो नांनानै सानसेसो लोगो मोनोब्ला जागोन नोंथां। ओ बेबायदिनो बेबायदिनो नोंथाङालाय दाउ बेदरखौ मोजां मोनो ना बोरमा बेदरखौ मोजां मोनो
आं बांसिन नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों बुं
आं बांसिन माने बोरमा बेदरखौ गोथावसिन मोनो नोंथां। माने मस्ला मस्लि होनानै बांसिन आलुजोंहाय बाननानै जाबा गोथावसिन जायो आरो ओमफ्रायसो बेदरा बांसिन हारा थायो ओंखायनो जानो बायो आं नोंथां माबाया गोथावसिन बोरमा बेदरा
नोंथाङा अब्ला मस्ला मस्लि जानो बिराद मोजां मोनो ना?
बांद्राय मोजां मोना नोंङा मोदोमनायजों गोथावसिन मोनो माने नोंथां। मोदोमनाया साबसिन जायो ना कुकाराव रुलायलायनोसै हाब जानो गोथाव जासै खुदै गलायलायबाय नोंथां जाजागौमोन र' मोनबा मालाबा। औ नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय मा मा बेफोर जिब जुनारफोरनियावहाय
आयु दा बुंसै नोंथां गासैखौबो जाखायो आङो मोनसेबो गारा ओ बुंनो थाङोब्ला आंनि थाखाय बेस्ट अमा बेदरानो आर ना। मोसौखौलाय मोनजाफेराखै नोंथां नाथाय बेफोर जों जाग्रा
जागौ साना साना नोंथां
बेखौलाय आं दा बुंथ'नो हाला नाथाय नोंथां जों जिखिनि ओ जिब जिरादफोरखौ जाबोनो मोनदों बे खिनि गेजेराव आङो अमाखौ बांसिन मोजां मोनो आरो नोंथां। जेरैबायदि अमा होनोब्ला उ बुंनाय लोगो लोगो लुबै हरखायो माने
अमायानो गोथावसिनखाना नोंथां औ बर'फोरनि खाजाना नोंथां बोरमाजों अब जोंनो गोथावसिन मोनो माने समाबो जाबाय नामा नोंथां। दोनसै
समाबो जानोसैयानो ओं दे बिदिब्लालाय।
अब्लालाय नोंथां औ।